हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दा मा खालामगासिनो
नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों एसे बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ हागोन दे नोंथां
बरनिफोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनो ब्ला गोबां दङ जेरैहाय अनला ओं बे सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि गोबां दङ
औ दं
बेनि गेजेरावनो अनला ओंख्रिखौ जोङो दाउ बेदर एबा अमा बेदरजोंबो जों जानाय जायो। आरो लाथा एम्फौ बेफोरजों जोङो ना खांख्राइ बेफोरजोंबो जानाय जायो अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय संनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखो माइरंखौ फार्स्टावनो सोमना दोननाय जायो एसे रुइनायनि आरो होमबानिया बियो देनो मोजां जायो मानोना थब गेब्लेगोन आरो
नंगौ
सोमग्रोना दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ उलार नङाबा दानि जुगावथ' उलार गोबां नुनो मोनला नालाय जों बेखौ दिंखिजों देनाय जायो आरो आथिंजों बिनिफ्राय बेनि गुन्दै खौ जोङो अनला ओंख्रि संनायनि आगोलावनो जोङो दैखौ एसे गुदुं खालामना लाग्रोनाय जागोन ओमफाय दाउ बेदर एबा लाथा नङाबा बेखौ फारस्टावनो एवग्रोनानै जोङो एवफ्रामनानै दोनग्रो गोन आरो बेनि उनाव जोङो दैखौ फुदुं ग्लब-ग्लब जानायनि उनाव जोङो बे गुन्दै देना लानाय माबा माइरं गुनदैखौ जोङो ओ गुदुं माबायाव होनाय जागोन आरो दै गुदुङाव बिनि उनाव जोङो बेखौ एसे गोदौनो होगोन बेनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव जों बेखौ ओजेनेबा जों एवना लानाय बेदर दाउ बेदरखौ जोङो उनाव हरनोसै आरो बिनि उनाव औ बिनि उनाव मोन खमायाव ओ खारै खारै होनाय जागोन बेनि उनाव दुन्दिया सुन्दिया होनानै जों बेखौ बानायनाय जागोन आरोना नोंथां
नंगौ
औ
एसे सिगाङाव बुंलांनाय बुंलांबाय जेरैहाय जोंङो अनला ओंख्रि संनायाव जोंनो एसे खोन्थानोहागोन ना
औ हागोन नोंथां बे खारैखौ जोङो ओ थालिरनिफ्राय मोननाय जायो आरोना थालिर फस्लानिफ्राय बे थालिर फस्लाखौ जोङो दाननानै बेखौ जोङो फोराननानै दोनगोन फिसा-फिसा दानना जों फोरानना दोनगोन जेब्ला बियो रानो फस्लाया अब्ला बेखौ जोङो सावगोन आरोना अराव सावनानै जोङो बिनि हांगार खो जोङो ओ हांगारखो मोनसे खरखा नालेंखर खरखाखो जोङो सफ्लंना दोनगोन आरोना सफ्लंनानै नालेंखर खरखासायाव जोङो बेनि हांगारखो होनानै दै लुना होबाय बिनि सिङाव जेनेबा ओ माबाया गबाय आरोना रिसिया रिसिया गनानै बियो गो बाब रिसिया गनानै बियो जाबाय आरोना खारै गोबाब जाबाय बिनि उनाव जिखुनु खारै मैगं सङा मा होनो जेरै लाइ खारै आरो अनला खारै आरो सबाय खारै जि खारै मैगङआव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो बेनि रिसिखो अब्लानो बियो जागोन आरो ना नोंथां
औ नोंथाङा जेरै बाय दि बुंदों अनला ओंख्रिखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदिहाय संनाय जायो बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो संनाय जायो। जोङो अनला अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियाव जोङो माइरंखौ दैयाव एसे सं संना दोन नानै
औ
बेनो उनाव जोङो सुनानै बेखौ गायहेन एबा दिंखि एबा थबसियाव जोङो देनाय जायो
औ
खालामनानै लानाय जायो
औ
उनाव जोङो सारायाव दै होनानै
औ
जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि आग खाइजों होस'ननानै आरो खायसेया आ आरो ओरैनि उनावहाय
औ
आरो
औ
मानि होनांगोन जों एवग्रोनानै लानांगोन
औ
आरो जेब्ला गोमोन अब्ला जोङो दसे गोबाव गोदोखांनायनि उनाव बदसै सम साब' गैया
औ
औ नोंथां औ औ। औ।
महरै बाहायनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनि आवाजखौ आं बारा खोनायासै खनसे होनबावनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ। नोंथां।
दानफायनानै हाय जोङो फिसा फिसा जेरनानै बाव फोरानो जायो आरो
औ
बे हाथफ्लायाव जोङो